औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा बिदिब्ला औ खोनादों नोंथां औ ओ बिदिब्ला नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ
सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय आबादनि सायाव बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै ओ हेलौ नोंथां
औ औ
औ औ दे ओ आबाद बुङोब्ला जोंनिया गोबां ओनसोलावनो गोबां ओनसोलावनो आबाद मावो नङा होमबा नोंथां थिग बिब्दिनो जोंना गामि ओनसोलाव बांसिनानो जोंना आबाद मावनाय जायो बा जोंना दा दैज्लां बो थोर जोंना दा गायनाय फुनाय सम बिदिनो गासैबो गामि ओनसोलनि ओ मानसिफोरा बा सुबुंफोरा जोंना दा माइ गायनायाव मुखु बा बि दिनो गायनाय फुनाय गासैबो जोंनिया खामानि मावगासिनो थिग बिब्दिनो जोङो आबाद बुङोब्ला जोंना आबादा गोबां रोखोमनि गोलैयो जेरै जोंनिया दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो जोङो ओ औ जोङो आबाद बुङोब्ला जोंहा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बा जोंहा बिदिनो बायदिसिना जोंहा गय बागान ओ बिदिनो जोङो फिथाइ सामथाइनि बागान जों बैफोरखौबो जोङो आबाद होनानै साना लायो जों नुनो मोनो जि जोंहा आथिखालनि ओनसोलाव जोंना बांसिन ना खायफाया साख्रि मावाबालानो जोंनो आबादखौसो मावनो हमबाय मानो होनबा जोंनिया दा जोङो गासै जोंनिया फिथाइ सामथाइ बा जोङो मैगं थाइगं जोबोद बेसेन गोसा जानानै फैबाय बेनिखायनो जोंहा ओ आबाद मावनानैबो जोङो साख्रि मावनायनिस गोबां थोजासे जोङो रां बुथुनो हायो बा जोङो रां मोननो ह जेरै जोङो बुङोब्ला मैगं थाइगं गंखौ आङो दसे उनाव फोरमायनो आङो बिदिनो गय बागान बा ओ बि दिनो औ पलाम बोग्रि बागान साहा बागान बिदिनो थाइजौनि बागान लोगोसे थालिर बागान बेफोरनि एसे एसे फोरमायनोसै। जोङो गोबां ओनसोलफोराव नुनो मोनो खायफा सुबुंफोरा बिदिनो ओ से नै बिघा जोंहा गय बागान खुसेरनि बागान लोगोसेनो बिदिनो ओ ओ थालिरनि बागान जोंङो गोबां मावनाय मोनो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बैफोरखौ खालामामोबा जोङो जोथोनै मावोबा जेरै जोङो ओ थोजासे बैफोराव जा दै नांगौ हासार नांगौ जों बैफोरखौ होना मावोबा जों गोबां रोखोमनि जोंङो बोसोराव जोंङो रां बुथुमनो हायो जुदि जोङो बुंनो थांङोब्ला गय बागानखौनो जोङो फुलिफोरखौ जोंङो बिदिनो हाथाय बाजार बा नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै नै बिघा थाम बिगा जोंङो गायनानै ओ बेनि उनाव जोङो ब्रै बा बोसोरनि उनाव जोंङो थोजासे जोंङो रां बुथुमनो हायो जेरै जोंङो मिथिनो मोननाय बा जोङो मिथिगौ बा जों नुदों बिदिनो फाननायफोरखौ जेरै जोंङो बिगासे बिगानो जोंङो गयावनो जोंङो से लाख नै लाख बिदि रां मोनो। थिग बिदुनो जोंङो थालिर बागानखौा था औ थालिर बागानाथ' जाहैबाय जोंनिया अराय मास थायनाय। बिदिनो जोंङो थालि पुलि फोरबो गायनानै औ बिनि बिलाइ राननायफोरखौहायो थाय बा बैनि सिङाव हासार होना गोबोर हासार बिदिनो दैफोरखौ होनानै जोङो मोजाङै जोंङो जोथोन लानानै मोजांङै फेदेरोब्ला जों बेनिफ्राय गोबां जोंङो थालिर फिथाइ बा बिनि थालिर फिथाइफोरा मोजां सेहेरा जायो लोगोसेनो जोंङो ओ थालिर बिबारखौबो जोंङो फाननानै रां मोनो आरो जोंङो बिदिनो माहाफ्रोमबो ओ जोंङो थालिर फिथाइ फानै फानै जों गोबां रां बुथुमनो हायो जोंङो बैफोर रांफोरखौ गावनि न'खर ब जिउ खुंनाय लोगोसे औ गथ' गथाय फिसिनाय गाननाय जोमनाय आरो लेखा फराफोरावबो जोंङो गोबां मदद होनो हायो। जोंङो मानो होनोब्ला जोंङो आथिखालनि आबादा जोंहा बिगियाननि जुगबा दोरोङारि जेरै जोंङो ओ रासायनारि हासार फसफरास पट पासियाम केलसियाम जोंङो बै बे हासारफोर होनानै जोंङो आबाद मावोब्ला जोंङो थोजासे ओ नांगौ जखानि जों गोबां ओ जखानि जोंङो आबादफोरखौ बा फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो। नाथाय जोंना गोदो मामोन गोबोर हासार बनानै आबाद माव बा जोंनि आबाद मावनाय समाव बिदिनो मोसौ औबा बिदि नांगोलजों हालेवोमोन जानो हागौ बैफोराव गोबां सम नांगौमोन। बेनिखायनो जोंङो औ अ बेफोर मैगं थाइगंफोरा लासैनो जायोमोन नाथाय जोंनिया दा मा? मिसिंनि बिगियाननि जुग ओ जोंहा गासै ट्रेक्टर ओंखारबाय मेचन ओंखारबाय जेरै जोंङो जों दा नुनो मोनगासिनो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो जेरै बेसर बागानफोर ओ बेसर गायोबा बा बिदिनो ओ ओ नै बिघा थाम बिघा ब्रै बिघा गाहाम गायोबा जोंङो बेखौ दुब्लियावनो मेसिंजोंनो हानानै मेसिंजोंनो नानाय थिग बिबदिनो जोंङो माइ गायनायाबो जोंनिया मेसिंजोंनो गायनाय मेसिंजोंनो हानाय मेसिंजोंनो नानाय बिदि ओंखारबाय आरोखि मानो होनबा जोंहा दा समजोंबो खारफानांगोन जोंहा समनिबो आंखाल आरो बेनिखायनो जानो हागौ जोङो बैफोरजों जोङो सम मथे जोंङो आबादफोरखौ मावनांगोन थिग बिबदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबो बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावनाय जायो जेरै मेसेंनि मैगं थाइगं आलादा बा दैज्लांनि मैगं थाइगं आलादा जेरैखि जोंङो मेसें बोथोराव फुल कबि बान्दा कबि अलकबि बा धोनिया लाइ लाफा बिदि जोंङो बाय बिन गाजर बि बायदिसिना जोंङो मैगं थाइगं गायनायखौ नुयो थिग बिदिनो जोंङो खाय जोंङो नुनो मोनोखि गावनि न'आवनो जा एसे हायो जानो थाखाय बा हाथाय बाजार फालांगियाव जोङो एसेबाबो जों फाननानैबो रां मोननो हायो जेरै जोङो न'आवनो गावनि गोबोर हासार बाहायनानै जोङो जा एसे हा दखरा थायो जों बेयाव लाइ ला फा गायनानैबो जोङो एसेबाबो जों आबादनिफ्राय जोङो रां बुथुमनो हायो थिग बिब्दिनो जोंनाथ आबादारिफोरा बिदिनो खायफाया गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बाहायनानै बिदिनो ओ बुरजा बा बेसेन गोसा दामाव जेरै जोङो फुल कबि बान्दा कबिफोरखौ फानो जोङो बैफोरखौ जोङो थाइसेयावनो थामजि बा ब्रैजि राङाव फाननायबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो जोंहा ओ दैज्लांनि आबाद बुङोबा दैज्लांनि फालौ दैज्लांनि फानि लाव राङालाव बैदि बायदिसिना जोङो आबाद मावो आरो खायफा ओनसोलफोराव जोङो नुनो मोनो खायफा औ फाथोनिबो आबाद मावो मानो होनोब्ला फाथोनिफ्राय जोङो बिदिनो फाथो गोरलैखौबो जानो हायो बा जोङो बिदिनो फाथो गोरलैखौ फोराननानै नारजि महरै जानायनि अनगायैबो जोंहा फाथोनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ थिग बिब्दिनो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव दा मा आबाद मावगासिनो बुङोब्ला माइनि आबाद मावगासिनो ओ मानो होनबा जोंनि गुबै जानाय आदारानो ओंखाम नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइ गायगासिनो माइ गायनाय बेलायावबो जों नुनो मोनबाय गोदो जोंनिया मा जाहैबाय ओ बायसमुथि रनजित बा आसु माइ बिदिनो जोसा माइब्रा गायनाय नुयोमोन नाथाय जोंनिया आथिखालाव जोंना बिदिनो सोरबाबा सोरखारनिफ्राय गोदान गोदान बिधान लाबोनानै जोङो माइ गायनायखौ नुयो थिग बिब्दिनो जोङो माइ गायनायखौबो जोङो ओ जोङो खोथियाखौबो जोङो खायफा सोरखारनिफ्राय बायना लाबोनानै बिदिनो डायरेक्ट गायो बा खायफाया माइजलि महर लाखिनानै बै माइजलिखौ खोथिया फोनानै ट्रेक्टरजों हेवनानै गायनाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोनना आबादनि सायाव नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेलौ नोंथां औ औ
फ्राय मानसिफोरानो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो आरो
औ नोंगौ नों
औ माथोमोन हेल' हेल' खोनादों
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
हेल' औ
औ नोंथां खोनादों
सायाव सोनारो माआ औ औ औ आबाद होनोब्ला जों सेथियावनो खोनादों होनोब्ला जों थिग बिदिनो
औ
ओ आ बायदि रोखोमनि जिरायनायखौ नुनो मोनो आबाद महरै जोंनि बे ओनसोलाव
औ नंगौ नोंथां औ
जोंनि मेन थांना थानायनि राहाखौ माबानो थाखाय मेन जोङो आबाद
औ
जोंनि बे ट्राइबेल ओनसोलाव आबाद मावनानै थांना थायो आरो जेरै माइआबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ सना मासुरि ओ रन्जित माइब्रा जोसा बिदि गोबां रोखोमनि माइखो जों नुनो मोनो आरो आरो
नंगौ नोंथां
मैगं औ आरो मैगं थाइगंनि गेजेराव जों नुनो मोनो मोनो खुमब्रा लाव ओ बिदिनो ओ भिन्दि बेबायदिनो केरेला ओ लेट लेसेरा बेबायदिनो मै मैथा ओंख्रि गोबां मैगं थाइगं आबाद मावनानैबो आबाद मावनाय बे जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलाव आरो बेनि अनगायैबो जों जों नुनो मोनो जेरै ओ हालदिनि आबाद हालदि हालदि गायनानैबो जों जिउ खुंनायनि राहाखौ बा सोलिनायनि राहाखौ जों खालामनो हायो हालदि गायनाय
औ औ औ
आरो बेबायदिनो बानलु गायनाय आरो बेबाय दिनो साहा आबाद बेफोर आबाद आबाददोंनो ओमफ्राय जोंनि जिउ खुंनाय राहाया सोलियो आरो जोंनि बे ओनसोलाव
औ नंगौ नोंथां औ
दा बेबायदिनो आ बेनि अनगायैबो मेसेंवावबो गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै आ बेसर आबाद
औ
बेसर आबादा मोननै रोखोमजों बाहायनो हायो सेथियावनो जों मैद्रु हिसाबै मैद्रु मैगं हिसाबै जों बाहायो आरो नैथियाव थाव हिसाबै औ फेरेदनानै जों थावखौ न'आवबो बाहायो आरो हाथाय बाजारावबो जों फाननानै बे ना न'खर सामलायो आरो बेबायदि औ।
उम औ।
आरो बेनि अनगायैबो फिलिंगि फैयो बे फिलिंगियाबो
औ नंगौ नोंथां।
ओ थाव जायो मेसें बोथोरनि आरो बेनि अनगायै जुखाम आबाद जुखाम आबादखौ जों
औ।
जोंनि बे ओनसोलाव आबाद जोबनाय लोगो जुखाम आबादखौ खालामनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो ओ मेसेंनि आबाद जेरै लाफा मुला बेबायदिनो लाइ
बेबायदिनो गाजर बान्दा कबि फुल कबि आरो बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि आबादखौ जों नुनो मोनो आरो मेसें बोथोरावबो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर आबादखौ मावनानै जों गाव गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ बानायना लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनावथ' एसे सम होबावनाय जाबाय नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै बुंबावनो थाखाय।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोंनि आबादनि सायाव सावरायनायखौ जों दिनै एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ औ जागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथा गोजोन नाय। दे बिदिब्ला